हेल'
हेलो नोंथां।
हेलो।
हेलो नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलि गाहाम हामलायनाय। जासिहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरना थाबाय। ओ नोंथाङा आंनो ओ कल खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
उम औ नोंथां नों
नंगौ नंगौ बेरायनानै आं गोबां ओ गोजोननाय मोनो गोसोखौ।
नोंथाङा एसे बेरायनानै माबायदि मोनदो बेरायनानै उम मा जाहोनाव बेरायदो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन ना एसे नोंथां?
नंगौ नंगौ ओ ओरैनो थ' आङो गोबां ओ जेरै हाजो हाला दैमा-दैसा बिफां-लाइफां आरो दाउसिन-दाउला ओ बेफोरबायदि जिब-जुनार थानाय जाय जायगायाव निजोम सुदेम ओ आरो समायना ओ जा मिथिंगायारि नुथाय नुनो मोनो। बेफोरबायदि जायगायाव आं थांनानै जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो जा ओ दान्जिसे समाव जा गोसोनि दुखु-सुखु बैफोरखौ आङो बावगारहैयो आरो बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै। आङो बांसिनानो जा मि थिंगायारि सोरजिनाय बेफोरबायदि ओ गोबां समायना जायगायाव थांना आं गोसोखौ गोजोननाय मोनो। बेनिखायनो आङो दावबायो। ओ ओरैनो नोंथाङाबो ओ दावबायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांनि दावबायनानै मोजां मोननाय बेनि सो मोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा, आरो नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायफोरखो एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन जेरै उम दावबायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोबा जेरै उम सु कि दारागाव, बगामाथि दंना नोंथां? उम बिदिनो। आङो सकियाव थां खांबाय सकिया सकिया बुङो थांबा हा-हाजो बेथिंबो हाजो बेथिंबो हाजो हाजो सेर सेर दै दं दै दै दं नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
बिदिनो बोग्रि बिफां बोग्रि बिफां दं बे बोग्रि बिफांनि सिं सिं ओ हान्थिनाय लामा दं। बिदिनो दकान ओ द दकान सा दकान गय दकान एबा ओ बायदि बायदिसिना मुवा बेसाद फाननाय जों जे जों जेरै दावबायनो थाङो बिदिनो गुबुन गुबुननिफ्रायबो दावबायनो फैयोना नोंथां। ओ बेसोरसो बेस ज ज ओ ज ज बेरायो एबा दैयाव दुगैयो दै दंना नों आं बेहाय एबा जों जा जों जेरै बेरायनो थाङो बिदिनो गुबुन गुबुननिफ्रायबो बेरायनो फैयोना नोंथां बेसोरो बेस बिसोरो ज हान हान्थिनानै बिसोरजों ज ओंखाम एबा लावखार जानाय बुङो जेरै जोंनि बे जों ज ज ओं ओंखाम जानाय जायो एबा लावखार ओंखाम जानाय बुङो बेखौ। औ नोंथां ओम बेनि उनाव जोङो ओं ओंखाम सोरबा संना लांखायो सोरबा संहैयो बेहाय बन दै ओ माइरं दैरं गासैखौबो मैगं थाइगं लांखानानै ओजोंनो संना जानो हानाय खु खुबिदा दङो नोंथां बेफोराव थांबा बेफोराव जाखां लोंखां बेफोराव थांनानै एसे हाजो गाखोनो हायो निजोम सुदेम बार जाहैनो हायो एबा दै गुसुआव ओम गथ गथाय लानानै दुगैनो हायो नोंथां बेफोराव थांबा दुखु दाखा बावगार बावगारो नोंथां। एबा ओ गोजोननाय मोनो गोसोखौ नोंथां नोंथाङाबो एसे मोनसे जायखिजाया लावखार जाग्रानि बागै जायगानि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ आंथ ओरैनो ओ गोबां खेब ओ जा लोगोफोर आंनि समान बैसोनि बिस बिथांमोनजों आङो गोबां खेब बेरायबाय आरो गोबां खेब बेफोरदोनो लावखार ओंखाम जाहैबाय बेनि गेजेरावनो जा जोंनिया ओ दारागाव सुकि बेफोरावबो आं ओ बेफोरनि अनगायैबो आं गोबां जायगायाव थांबाय हलेबो आङो जा दारागाव सुकिया जोंनिफ्राय ओरैनो बा किलमिटारसोल गोजान जायोना बेनि थाखायनो आं बेयाव गोबां खेब थांनाय जायो आरो आं जा दारागाव सुक दानि होनलांबाय बेफोरबायदिनो गोबां आं ओ ओ खेब थांनानै लोगोफोरजों बेयाव लावखार ओंखामखौ जाहैबाय आरो
नोंथांनि हान्थिनाय दे बुं नोंथां नोंथांनि हान्थिनायाव नों माब्लाबाफोर मायबाफोर जाब्रबथाय जादोंमोन नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ ओ आंथ ओरैनो जा आसामावनो थानाय शिलंआव बेयाव आङो कलेजनिफ्राय दावबायनो थांदोंमोन खमैबो जोङो बेयाव दाइनजिब्रै दाइनजिनि खाथियाव जोंनि फरायसा फोरजों लोगोसे जा फोरोंगिरिफोर बिसोरजों थांदोंमोन बेयाव जोङो खमैबो थाम घन्टा थाम रिंगा जोङो बेयाव सम लादोंमोन शिलंहालागै मोनहैनायाव। बिनि उनाव शिलंनि मेन टाउननिफ्राय जोङो बासखौ लांनो हायाखै थांओ आरो बेनि थाखायनो जोङो गंसे जा विंगार गारि बेखौ जोङो भारहा लानाय जादोंमोन सासे फरायसायाव बाजौ रां खरै ओ जोङो होनाय जादोंमोन आरो गंसे गारियाव ओ बिनिफ्राय जोङो ओ थिग ओ फुं बेलासिनि नै रिंगायाव जों ओजों मोनहैदो। बे जायगायाव लाइटलुम होन्नाय मोनसे जोबोर स समायना जायगा बेयाव जों मोनहैदो बिनि उनाव जों बेयाव गोबां फट' लाबाय गोबां ओ स ओ समायना समायना जायगा नुबाय बिनि उनाव गोबां बेफोर ओ बे जायगायाव थानाय मानसिफोरजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो गोबां बाथ्रा बिनिफ्राय मिथिनो मोन्दोंमोन। बिनिजाय बिदिनो जोङो बेयाव खमैबो ओ से खावसे रिंगासो जों बेयाव थादो आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे ओ गुबुन नुथाय ओ गुबुन जायगायाव जोङो थांनो थाखाय ओ ओंखारदोंमोन आरो माने ओ जों सान्दोंमोन बिनि मुङानो जाबाय एलिफेन फल्स बै जायगासिम जों थांनो ओ थियारि जाबायमोन बिनिफ्राय जोङो गावबा गावनि गारियाव जों बयबो गाखो जोब्बाय बेनिफ्राय जोङो थांबाय थांबाय थांबाय थानाय समावनो ओ जोङो माने गारिनिफ्राय मोनसे आवास फैदोंमोन आरो ओ केेर केेर होन्नाय बे आवासा जेरै ओ रेलगारिया खारबाथाय जे सोदोब फैयो बेफोरबायदिनो सोदोब गोसा गोसा सोदोब फैदोंमोन ना नाथायबो जोङो बेखौ ओ दायबरा बुंदोंमोन ना ओ जे फाम खम दोङो बेनि बिनि थाखायनो बे आवासा फैदों होन्नानै बिथाङा बुंदोंमोन बेनिखायनो जों इमानबो ओ मोजाङै नोजोर होनाय नो आरो ओरैनो फाम खम जादों नालाय फाहाम खम जादों होननानै साननानै जोङो फाहाम होनो जा दखान दोङो बेसिम सलायनानै थांबाय थादोंमोन बै समावनो जोङो ओ जेब्ला पाम होनो होननानै गारिखौ नायदोंमोन अब्ला बै समाव माने ओ साखायानो गवां गवां जानानै नारो ओ ओम बेनि जा थब्रैबो नाथ गजोब जोबना दङोमोन ओ बेनिखायनो जोङो एसेयावसो माने बासिदो आरो जाब्रबथाय जानायनिफ्राय ओ इसोरनि अननायाव आरो बे समनिफ्राय आं गोबां गिनाय नारो बिनिफाय दा आं सानो दा जि बासि बाय ओ बेनिखायनो आं इसोरखौ गोबां साबायखर होयो आरो ओ इयुनावबो बेफोरबायदि जाथाया दा जाथों बेखौ आङो मिजिंथि बे‌ आरो ओ नोंथाङा बेफोरबायदि कलेज एबा स्कुलफोरनिफ्राय ओ दावबायहैफेरबाय नामा नोंथां
औ नोंथां आङो ओ स्कुलनिफ्राय बगामाथियाव थांफेरबाय नोंथां
ओ औ नोंथाङा एसे ओ बेयाव थांनानै ओ मा मा ओ नोंथाङा मावनाय आरो माबायदि ओ नोंथाङा जेनेबा जायगाफोर नुदों आरो बेयाव थांनानै माबायदि गोजोननाय मोनदों एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां बगा बाथियाबो मोनसे ल जोंनि खुल इस्कुलनि बाय एबा कलेजनि बाय थांथावना बा नायथावना मोनसे जागा ओम जागा लावखार ओंख्रि ओंखाम जाग्रा मोनसे जागा फेमिलि थां जायो नोंथां बेयाव थांनानै बेयावहायबो हाजो दं बुद्धदेब ओम बुद्धदेबा मुंनि मुरति दं नों थां बेखौबो नाहैजायो बे मुर बुद्धदेब मन्दिर एबा बाथौ मन्दिरखौ ना हैनो थाखाय नाव नाव गाखोनांगौ एबा हान्थिनांगौ जायो नोंथां जोंनि लाव-लावखार ओंखाम जाग्रा एबा बा गारि लाखिग्राया हम गेजेराव दै दोङो नोंथां दैमा बेन दैमानिफ्राय ओम जोंनि लावखार ओंखाम जाग्रा एबा गारि दोनग्रा दैया बे मोन सेखिं आरो हाजो नायग्रा एबा बुद्धदेब जा मुरति मोनसे दं बेखौ नायनो बा बाथौ थानसालिखौ नायनो थाखाय ओम बै मोनसे उम पार्कथिं थांनांगौ जायो नोंथां बेनि बेनि थाखायनो नाव मोन थायो बेयाव नोंथां बे नावआव गाखोनानै गाखोनानै पार जानांगौ जायो नोंथां।
औ औ नंगौ।
ओम बे हम बे-बेयाव सिरि दं सिरि गोजौथार दङो बेयाव जोङो हान्थिलांनांगौ एबा सिरियाव गाखोलांनांगौ नोंथां। बेनि उनावसो जोङो बुद्धदेब जा ओम बाथ थो बेखौ नुहैनो मोनो नोंथां। बेनि उनाव बेयाव जा ओम जा भिउ दोङो बे भिउखौ गासैबो बै हाजो सायाव गाखोनानै गासैखौबो नुहरजोबो नुहरजोबो बा मोजां फिलिंस लानो हायो नोंथां।
औ नोंथाङा जे ओ गोबां बेफोरबायदिनो हाजो जायगायाव दावबायबाय बेफोरबायदि गोबां हाजो जायगायाव जिब जुनारनि एसे गिथावना ओ जायगा बेफोरो नोंथाङा बेफोर जायगायाव थांनानै माबाफोर ओ जिब जुनारफोरनि गाग्लोबनायनि ओ जेनेबा जाथाय जाब्रबदोंमोन नामा नोंथां नोंथांजों?
ओम आं जादों नोंथां जा आङो दारागाव आव थांदोंमोन ना दारागावआव हाजो दं नोंथां बे हाजोनिफ्राय उम दावराय थायो जेरै मोसा, मुफुर थायो, जेरै मैदेर थायो बिदिनो थिग जों सानसे ओम दारागावआव थांदोंमोन बेरायनो नोंथां। बेहाय जोङो ओम बे मोन जे जे ओम दारागाव थांनाय लामाना नोंथां बे उम बेहाय जोंनि हाजोनिफ्रायनो फैनाय अ उम मैदेर जेरै मै ओउ
ओउ ओ आद्रा थानाय जा बाथ्रा ओ बेखौ नोंथांनिफ्राय आसा खालामो इयनाव ओ ओ माब्लाबाफोर मिथिनो मोनगोन दा जोंना टाइमा जाबायना नोंथां?
ओउ दे नोंथां।
नानै ओ बेरायनायनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय ओ आसा खालामो इयुनावबो जोङो बेफोरबायदिनो सावरायफिननो हागोन।
ओउ नोंथां खुलुमबाय।